हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादो नोंथां बुंलाय।
नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना?
औ दङ नोंथां।
नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां दे।
सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय दोरोङारि गियानजों आबाद मावनाय आरो आथिखालाव बियो माबायदि सोलायखो बिनि सायाव सावरायनो लानाय जादों नोंथां।
औऔ नोंथांनिखो खोनानो मोनासै मा जाखो